नोंथां ओ सम दङब्ला आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि मागो दमासिनि सोमोन्दैहाय सावरायनो आं नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन।
औ औ नोंथां सावरायजागोन।
ए दे बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बरनि हारिमु एबा आगोमा मादो मागो दमासिनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायलांदो।
औ जेरै मागो दमासि या जोंना जानुवारि समाव जायो आरो नोंथां गोजांनाय समाव फुखु दानाव जायो आरो। बे समावहाय जोंङो जेरै ओ गिबि ओ जोंङो सिगांङावनो जोंङो ओ भेलाग्रु बानायनो थाखाय जेरै जोंना फोथार दा नारा थोलि जाना थायो नालाय नोंथां जेरै माइफोरखौ हानानै बा बिनि ओ जोंङो नाराखौ हानानै जोंङो बुथुमनानै लाखायो आरो नोंथां जेरै जोंङो जानुवारिनि उम जायैनि सिगांनो जोंङो बेखौ बुथुमना लाखायो आरो जाहाथे जोंङो भेलाग्रुप बालायनो हायो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय जोंङो जेरै औवा बेखौ दाननानै जोंङो सोरगिदिं जोंङो गा जेरै खाथुबना लायो आरो। सायाव जमानो। जों गायनानै औवाखौ बिनि उनावहाय जोंङो सिङांवहाय नाराखौ सोनाय जायो आरो नोंथां बे बिनि उनाव जोंङो ओ सायाव जोंङो थालिर बिलाइ गोरान बेखौ होनाय जायो आरो।
ओं।
बिनि उनावहाय जोंङो जेरै जानुवारि खालि जोंङो बे भेलाग्रुखौ सावनाय जायो आरो। जेरै जोंङो ओ भेलाग्रु सावनो थाखाय जेरै खानाबो जायो आरो गोबां सुबुंङानो। ओ जेरै नारानि न' लुनानै बिसोरबो खाना जायो आरो। गोबां सुबुंखौनो जों नु नै मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंङो जेरै भेलागुरसावनोबा जेरै जोंङो दाउखा नुयियावनो सिखारनांगौ। होननाय दं आरो नोंथां। मानो होनोब्लाथाय गोदोनि सुबुंफोरा बुंनाय लेथा जोंलायनो दाउखा नुयियाव सिखाराब्लानो ओ जोंलायनो थैना उजिबा दाउखा जायो होननाय मोनसे नेम दं आरो नोंथां जेरै बेनिखायनो जोंङो भेलाग्रु सावनो थाखाय फुंङावनो दुगै लोबै सिखारनानै जोंङो बे भेलाग्रुखौ सावनाय जायो आरो नोंथां दाउखा सिखारियावनो। बिनि उनाव ओ बिनि उनाव जों भेलाग्रुखौ सायनाय जायो आरो। बभेलाग्रुआव मोनसे जोंना सोदोब ओंखारोना जेरै थुम बेलाग्रु मोसानि बिगुर बेखौ होननाय जायो आरो। जोंना औ बेनि उनावहाय जोंङो भेलाग्रुखौ सायनाय मानो सायो होनोब्ला ओ जोंनाव देहायाव बेमार आजार खारो होनलायलाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ फोथायनानै जोंङो भेलाग्रुखौ दासिमबो सायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
उम
बिनि उनावहाय जेरै जोंङो भेलाग्रु सावनायनि उनावहाय जेरै गय बिफांफोराव जोंङो ओ जेरै जिगाब खायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला लायनो गय बिफांफोराबो आलासि जाहैयो होननायलाय बेखौ खाबथाना लाखियो लाखिनांगौ नंङाब्ला ओ फिथाइया थाया होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा बे खौ मानिनानै जोंङो गय बिफांङावबो जेरै जिगाब खानायखौ नुनो मोनो। जेरै गय बिफां, नालेंखर बिफांङाव जोंङो बेखौ खायो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय जोंना जेरै ओम आरो मानसि बैसागु दं बेबो नोंथां जेरै जोंङो ओ गिदिरखौ जेरै ओ गोदान गानग्रा जोमग्रा गाननानै जोंङो गिदिरखौ खुलुमो गिदिरा जोंनो बोर होयो आरो नोंथां मागो दमासि बिनि से खालार खालि आरो जोंना जेरै गोथैसि बावो सोरबा मानसि ओ सोरबा न'खराव सुबुं थैयोब्ला बिनि जोंङो आरोबाव गोसो खां ओ फोरबो फालियो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय जेरै जोंना बेयावबो जेरै फिथा सौराय जानायनि बोथोर नालाय नों थां बेयाव जोंङो जेरै ओम गिबियावनो जोंङो गासिबो अनफोरखौ सोमना लाबाय बिनि उनाव गाहेनदों जोंङो ज' ज' लोगो नांनानै जोंङो गाहेनजों ओ जेरै अन गुन्दै देयो आरो थां जमानो। ओद गोदोहायथ' जोंना जेरै गायहेनफोरजोंनो देला बोमोन नालाय नोंथां दानि जुगा थ' जोङो मिसिंजोंसो बेखौबो अन गुन्दैखौ देनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां गोबां सुबुंखौनो औ बिनि उनावहाय जेरै माइब्रानि माथानि जोङो ओ बिदिनो ओ फिथा गुन्दै देनाय जायो आरो नोंथा जेरै जोङो हुगुमा फिथा जेरै जोंनि लावदुम फिथा बर'निनो फिथा ना बेबो औ बेखौ सावनोबा जोङो गिबियावनो दैहुआव दै होनाय जायो आरो नों थां बेनि उनाव दैहुनि दैया गोदौबा बेनि खफ' जोंनो जेरै जोङो तिक्लि खुगायाव अन गुन्दै होनानै जेरै नालेंखर सिबिं मिथायाइ गुरु होनानै जोङो ओ तिक्लि खुगायाव होनानै आरो सायाव जोङो जेरै ओ माथानि हि गोबबा नङाबा मुस्रिनि हि गोबबा होनानै जोङो बे तिग ओ बे दैहुनि खुगायाव होनाय जायो आरो नोंथां बेनि फफ'जोंनो बियो मोनो आरो नोंथां
उम
बिनि उनावहाय जोंङाबो ओ जेरै जों एनथाब फिथा सावनोब्ला बेथ थ' ओ माइब्रा माइरंनिसो नांगोन नालाय नोंथां मानो होनोब्ला ओ एन्थाब फिथाइया माथा माइरंजों जाया आरो ओ बि नि उनावहाय जोङो जेरै ओ बिदि एन्थाब फिथा सावनोबा जेरै टावा जेरै हानि टावा फोराव जोङो ओ बे ओ अन गुन्दैखौ जोङो फिदिंनानै होनाय जायो आरो नोंथां आखाइजों बिनि उनावहाय जेरै नालेखर बिनि उनावहाय सिबिं बिदि होनानै जोङो बेखौ फाननाय जायो आरो नोंथां एन्थाब फिथाखौ बिनि उनावथ' जोंना थाव सिथावाबो माइब्रानिसो जायो नालाय नोंथां बेखौबो जोङो ओ दाग्रोना लायो गिबियाव बेनिफ्राय जोङो जेरै थाव गुबैजों जोङो सावनाय जायो आरो नोंथां
उम
औ थाव सिथावखौ बिनि उनाव लारु नालेखलनि लारु सिबिंनि लारु बिदि थायो आरो जेरै लावदुम फिथ फिथा एन्थाब फिथा थाव सिथाव फिथा हासुं नालेखलनि लारु बेफोरखौ जोङो बयनिबो न'ख न'खर न'खर सावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोंना हा जोंना आरोबाव मोनसे नेम दङ जोंना मागो दमासि बा जेरै जोंना बेदर ना बेथ' थाखायो नालाय नोंथां बयनिबो न'खर न'खर आलासि दुमसि फैनाय जायो नालाय जोंनि न'खराव जेरै फिथानि अनगायैबो ना बेदर बि थाखायो आरो जोंनाथ' बर'फोरना मोनसे लोंलायनाय हुदा दं नालाय जेरै जोंना माइब्रानि जुमाय माथानि जुमाय बेखौबो जोङो सावनानै दोनखायो आरो नोंथां बेखौबो जोङो मागो दमासि सि समाव बिनि न'खर बैनि न'खर थांनानै जोङो बेस जौ जुमायफोरखौ लोंनायखौ जों गोबांखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो ज जेरै जोंना ओ लावखार ओंखाम जायोब्ला ओ जेरै सेंग्रायानो जा ओ जेरै बोराय बुरियानो जा जों बेखौबो जेरै जुमायफोरखौ जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां गोबांखौनो आरो बयनिबो न'खर न'खर आलासि दुमसि फैनाय जायो नालाय नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो दमासिखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ जोंनि ओनसोलावहाय मागो दमासि होनोब ब्ला जोङो गुबैयैनो फिथा सौरायाइ बायदिसिना जामुं जानाय खौनो जोङो मिथिनो मोननाय जायो। ओ दा जोङो बांसिनानो जोंनिथिंजाय नोंथांमोननि बादिनो जेरै- बेलागुर सावनाय फिथा सौराय जानाय आलासि फैनाय एबा ओ गेदेरा बैसागुनि बायदि गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय
औ
उम अनलायनाय बेफोर नुथायखौ जों नुनो मोनो। दा दमासि होनोब्ला जोङो बयनिबो गोसोआवनो सिगांग्रो फिथाइा जोंनि गोसोआव फैग्रोयो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जों बुंनो हायोदि फिथा एबा फिथा सौराइ एबा बायदिसिना जामुंनि गेजेराव फिथाइानो बयनिख्रुइबो गोरलैसिन आरो मिथिजाथावसिन ओ मोनसे जामुं आरो। जोङो दमासि बेवहाय ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जानुवारि समावहाय जों बेखौ फालिहैनाय जायो। मानो होनोब्ला जोङो ओ नैबे जुलाइ, आगस्ट दानावहाय जे माइ गायनानै जों खस्थ' मोननाय आरो बे माइ गायनानै खस्थ' मोननायनि ओ फिथाइखौ एबा माइखौहाय जोङो दिडिसेम्बर जानुवारि समावहाय जोङो हानानै दिहुन हैैनाय जायो आरो बे हानानै मोननाय माइजोंनो जोङो जोंनि मागो दमासिनि थाखाय नांगौ जानाय जाग्रा बेसाद फोरखौ बानायनानै लानाय जायो आरोखि। दा जोङो गिबियावनो बुंनांगोन जे ओ गोदो हाय एसे आललादा रोखोमै फालियोमोनब्लाबो जों दिनै एसे गुबुन महर लालांनाय नुनो मोनदोंसै। गोदोनि बायदि जेरै- बैसागुआव जेरै मागिनानै ओ ओ लावखार ओंखाम जायोमोन। दानि दिनाव जों बेबायदिनो लावखार ओंखाम जानाय नुनो मोनलिया। ओं मागो दमासि समावहाय जोङो फुंबिलियावनो बयनिबो न'खर न'खर न'खर दासिमबो उवाल गाबनाय सोदोब जोङो खोनानो मोनो। खायफानि न'खराव उवाल देनाय खायफानि न'खराव दिंखि देनाय बेखौ जों होननानै मोनो। आरो दा खायफा खायफा सुबुंफोरा ओ माइरंखौ उवालाव देयालासिनो ओ मिलाव लांनानै सौनानै लाबोयो आरोखि गुन्दै खालामनानै दा बिनि गेजेरावहाय जायफोर बिथांमोना ओ मिलाव सौनायनि फिथा सौराय जादों बिथांमोनहा बुङो जे ओ उवालाव देनाया ओ मिलाव सौनायनिख्रुइ गोथावसिन होनजायो होननानै मानो होनोब्ला जोङो उवालजों जेब्ला देफ्लेयो अब्ला बेवहाय ओ गोबां जोंनि खस्थ' आरो बेजों लोगोसे जोंनि मिथिंगानि फ्राय मोननाय आइजें आयलाजों जों देनाय जायो। नाथाय मेसिनावब्ला जोङो आ गोरान महरैनो जोङो माब्लाबा बे मेसिनाव सोनाय जायो दै होआलासिनो। जायनि थाखाय ओ बियो मेसिनाहाय दैखौहाय सेबजोबनाय बायदि खालामनानै गुन्दै महरल' हरनाय जायो। नाथाय उवालावहाय जोङो दै होफा होफा एबा दैयाव सोमखानानै दिहुननाय माइरं खौसो जों देनाय जायो बेबायदि। दा गोबां फाराग दङ ओ उवालाव देनाय आरो मेसिनाव देनाय आरो बेनि थावनायाबो गोबां फाराग होननानै जोङो मिथिना मोनो। दा फुंबिलि समावनो जोङो बयबो सिखारनानै ओ जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ' जे ओ जोंथिंजाय ओ आ फुङावहाय जोङो सिखारनानै ओ जों मोनसे ओ हाबाफारि मावग्रोनाय जायो सान ओंखारनायनि सिगां बेनो जाहैबाय थाइजौ खान्थालखौहाय खाबथानानै दोननाय। जोंहा फोथायनाय दं जे ओ दमासिनि ओ सानखालि थाइजौ खान्थालाबो गु बुनावहाय एबा राजानावहाय ओ आलासि जानो थाङो होननानै जोङो फोथायनाय जायो। आरो जुदि बेखौ खाबथानानै दोनस्लाबनो हायाबा बियो फिथाइ थायनो रोङा एबा थायफा थाइनैल' फिथाइ थायो होननानै जों दा जियानो जाया मानो जों जेब्ला बेखौ ओ बिफांखौ खौ खाबथागोन फिथाइ सामथाइ थायग्रा बिफांखौ अब्ला जोङो जिगाबनि दिरुं नङाब्ला ओ थारायनि बिगुरजों जों खाबथा'नाय जायो। बेखौहाय गुबुन प्लास्टिकनि दिरुंजों खाबथाब्ला बेयो जाया होननानै जोंहा फोथायो। ओ दमासिनि समावहाय जोङो ओ गोबां आलासिफोर फैनाय नुनो मोननाय जायो। जेरैहाय ओ सोरबा सोरनिबा सोरनिबा न'खराव बिब' बिगुमै फैयो। आरो खायफानि खायफाया गावनि मोजां मोननायखौ न'आव लानानै थाङो। जोङो दमासिखौहाय ओ फोरबोलो हिसाबै लायालासिनो जोङो रंजानाय एबा जोंनि आंगो हारिमु हिसाबै जोङो फालिनो खौ नुनो मोननाय जायो। दा बैसागु बायदिनो जोङो दमासियावबो जौ लोंनाय एबा जौ बिदै लोंनायखौ खौहाय जों नुनो मोननाय जायो। ओ फोरबोनि मुङावहाय जोङो बै सानखालि जोंनि न'खराव जायखि बेरायनो फैया एब ब्ला फिथा सौराइ जानो फैया जों बै सुबुंनो ओ फिथा सौराइजों लोगो से ओ जों अमा बेदरजों जौ बिदै एसे होफानाय जायो। आरो बेखौ लों बेजों लोंनानै बिथांमोनहा गोजोननाय मोनलाङो आरोखि। बिनि बादैबो जोंनि न'खराव सावनाय जे फिथा, सौराइ, एन्थाब, लारु बेफोर बेखौहाय जिख्लाबसेबाबो बिथांमोना ओ जानानै थाङो आरोखि। दा बेवहाय जोंहा फोथायनाय दङ' जि जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ बयबो रानलायनानै जाग्रा हुदा आरो बयनिबो सुखु दुखु न'खरनि सोमोन्दै सावरायनाय आरो मोजां गाहाम हामलायनाय बे बोथोराव जों नुनो मोननाय जायो आरोखि। बिनि बादैबो जों नुयोदे ओ खायफा बिखुनजो फोरा बिजामादैफोनो ओ बिजामादै दैनि मुङावहाय खायफा मानि जौ संनानै दोननाय जायो आरोखि। एबा जौ फिनानै दोननाय जायो। आरो बै जौ फिनायखौहाय फिसाजो आरो बिजामादैनि मुङावहाय ओ बियो सोरो राननानै होयो। जोङो बैसागुनि बादि दिनो दमासियावबो अमा फिसिनानै बुथारनानै लाव खार ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। नाथाय थेवबो जोङो ओ दमासि समावहाय बैसागुनि बादि रंजानायखौ जों नुनो मोना आरोखि।
औ।